दोंना
औ खबर मोजां ने
औ खबराथ बिराद मोजां नोंथांना?
औ आंनाबो थिगानो मोज जाङानो दंथयो दामाने औ दायोथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा
नंगौ औ
औ नोंथांमोननिसिं माइ गायनो थाखाय खोथिया फोबाय नामा?
जोंनाथिंथ औ फोबायानो माथो नोंथांनिजों नोंथांनिथिं माबायदि फोथवाखै नामा? हेल नोंथां